हेलौ
औ खोनाबायद
औ औ उम गोजान सानजौफुनि गाहाम हामलानायखौ नोंथांनिसिम जासिहनाय जाबाय।
अ आंनिफ्रायबो सानजुफुुनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय।
आं दिनै नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ मोजाङानो सोलोंथाइ आयदाया ओ जागाय जाासिगोन राय्लायनायखौ
औ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो बेखौनो मिथियोदि सोलोंथाइया जोंनि सुबुं माहारिखौ गोबां फोसाबो आरो गासिबो बिथिङावनो आरो सोलोंथाइया गुबुनैनो बुंनो थाङोब्ला उन्दै समनिफ्रायनो जाजेेननानै बियो थैजासिम जाखायो आरोखि
औ औ
ओ बेखौ जेनेबा सिगांनिफ्राय लानानै ओ सिगाङाव मानबायनाय सोलोंबाय उनाव ओ एसे बाबा बुबा होननाय सोलोंबाय बिनि उनाव बिमानि राव सोलोंलांबाय बेनि उनाव ओ स्कुलफ्राव फरायसालिफ्राव सोलोंहैबाय बा लोगोफोरजों गेलेनानै सोलोंबाय बिदिनो ओ गावनि देरै देरै समावनो गोबां बुस्थु सोलोंलांनो हायो आरोखि आरो सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो ओ जोङो मोजां सोलोंथाइबो दं आरो आरो गाज्रि सोलोंथाइबो दं नङा होमबा
औ माने सोलोंथायाइयाव बिदिनो माने उन्दैनिफ्राय जि नुनानै खोनानानै रोंबोनानै रोंबोनाय बेफोर बेवहाय माने समाजाव खायसे मोजां गाज्रि गासैबो थाफायो नालाय थ' गासैखौबो रोंजोबनाय जायो तह एवहायनो माने जों गोदोर फोराबो गथ'फोरखौ जेनेबा फोरोंनाय टाइमाव माने बिसोरखौ एसे बुजायना होनो रोंनांगोन माया मोजां माया गाज्रि' ट मफ्राय बिसोरो मोजांखौ सायख'लांना मोजांखौ सोलोंनो रोंलाङो
औ नंगौ नंगौ नोंथां आरो माबा होनबावगोन नामा नोंथाङा
बे सोलोंथाइया थ' रों जेनेबा बेफोरो सोलोंथाइ ओमफ्राय पार्टिकुलारलि जों सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंबाथाय जेनेबा बिजाबनि नलेज बेफोरखौबो बुंजायो बिजाबनि नलेज फरायसालियाव फरायनो थांनानै सोलोंथाइ मोननाय बेबो बेबो मोनसे सोलोंथाय बेखौबो मोजाङै मोजाङै लानांगौ जायो बेवहायबो गोबाङानो मिथिस'यैआव सोलोंथाइनि गुबै। ओंथिखौ मिथिया लासिनो ओरैनो सा साज्रांल' सोलोंलांनाय जायो बेवहाय माने एसे गोरोन्थि जाहैयो आरो।
नोंगौ। आरो औ नंगौ आरो जों बुंनो थाङोब्लासो। सोलोंथाइखौ जोङो जेनेबा इंराजियाव होननाय दङना ओरै मोनथाम बाहागाव राननाय दङना इंराजिनियाव सोलोंथाइखौ। जेरै जायखौ जोङो होनो। फर्मेल इडुकेसन होनो।
ओमफ्राय इनफरमेल इदुकेसन होनो, आरो मोनसेया जाहैबाय नन फरमेल इदुकेसन नङा होमबा?
आतसा अ।
औ। जोङो जेनेबा बुंनो थाङोबा जोङो फरमेल इदुकेसनखौ जोङो, फरायसालि बा कलेज बा इउनिभारसिटिफ्राव लानायखौनो जोङो फरमेल इदुकेसन होननानै बुङो।
औ औ।
नोंगौनाा औ मानो मानो होनोबा? बाहाय माने जेनेबा फिक्स सम गावसिनि सम थिखानाय सम होखायो। बा बिसना रुल्सफोर थायो। माखासे रुटिनफोर थायो। बेनि थाखायनो बियो फरमेल आरो, ओमफ्राय इनफरमेल होननानै थाङोबा जेनेबा जोङो लोगोफोरजों गेलेनायनि सोलोंनाय बा टि टिभिफ्राव नायनानै सोलोंनाय। बा बबेबा जायगाफ्राव बेरायहैनानै सोलोंनाय माने गुबुन गुबुन फोथाराव सोलोंनायखौ इनफरमेल होनबाय आरोखि बाहाय जेनेबा जेबो रुल्स थाया जेबो जेनेबा बेखौ रोंनानै जेबो सार्टिफिकेट मोना बेफोर आरो।
औ ओमफ्राय नन
औ नन फरमेल औ औ नोंगौ नोंथां, नन फरमेलनिया। जाहैबाय जेनेबा बारा रुलस गैया आरोखि बाहाय जेनेबा स्ट्रिक स्ट्रिक रुलस गैया आरो, बाहाय खिन्थु सार्टिफिकेट मोनगोन आरोखि बियो बेफोरनो जाबाय जेनेबा। ओ सानडे क्लास बा अपेन इडुकेसन बा डिसटेन्स इडुकेसन बेफोरो नन फरमेलाव थांबाय आरोखि, नोंथां खोनाबाय?
औ मादद औ औ।
उ
बेनिफ्राय होमबा सासे गथ'आ जाय गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोनाय समाजाव नुबोनानै रोंबोनाय बेफोरो इनफरमेलाव गोग्लैनाय जायो।
औ नोंथां इनफरमेलाव गोलैनाय जाबाय बेफोरो उन्दैनिफ्रायनोनफरमेलाव इनफरमेल सोलोंथाइखौ लाबोखायो आरोखि।
औ।
औ ओमफ्राय बेनि उनावसो बियो जेब्लानाखि मा प्रि स्कुलाव हाबफैगोन ना बियो प्रि प्राइमारियाव? बेनिफ्रायसो बेना फरमेल सोलोंथाइया सुरु जागोन आरोखि।
औ औ।
औ नोंथां आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मानि थाखाय एफाग्राब गोनांथि?
सोलोंथाइया जोंनि जिउआव गोनांथि माने गिबियावनो जेसे इनफरमेल सोलोंथाइ बाबो जेनेबा फरमेल सोलोंथाइ बाबो नट फरमेलबाबो माने जोबोर गोनांथि जायो मोनसे मोनसे समाजाव थानो थाखाय जोंहा सोलोंथायाइा जोबोर गोनां। आरो गावनि जिउखौबो मोजाङै दालांनो थाखाय गावनि मोन्दां गावनि संसार जानायखौबो मोजां खालामलांनो थाखाय सोलोंथाइया माने गुबै माने सोलोंथाइ रोंनायनि थाखाय मानसिया गावखौनो मोजाङै दाना लानो हायो जायनि थाखाय समाजाव थानाया इजि जाहैयो आरो नङाबा सासे मानसिया जेबो लेखा रोङाबा माने फरायनाय स्कुलनि फरायनाय गैयाबाबो माने बेसिक सोलोंथाइ गोनां बा इनि लाइफआ बांद्राय इजि जाहैयो आरो सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव मानसिफोरा गोबां गाज्रि खामानिफोरबो सोलोंनानै गाज्रि लामाजम थाङो। बेनि थाखायनो सोलोंथाइया जोबोर गोनां। सासे मानसि मानसेया समाजाव जे मान सनमान गोनाङै थानो थाखाय सोलोंथाइया जोबोर गोनांथि आरो।
नंगौ। नोंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया जोंनो सोलोंथाइया नांगौआ बेनो मानोना जोंनो जोंखौ सोलोंथाइया गासिबो बिथिङावनो जौगाहोयो जेरै समाजारि बिथिङावनो जा बा देहायारि बिथिङावनो जा बा आबेगारि बिथिङावनो जा माने गासिबो बिथिङावनो जोंखौ सोलोंथाइया जौगाहोयो माने मोजां लामायाव लाङो नङा होमबा?
औ औ।
औ। आरो नोंथाङा आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनि
औ दे
दानि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथाइ बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनानै हो।
दानि सोलोंथाइ गोदोनि सोलोंथाइया माने दानि सोलोंथाइयाथ' एसे माने एडभान्स एडभान्स जालांबाय मानोना गोबां सम जाबाय गोदो गोदाय सोलोंथाइ माने जोबोर आगोलनिखौ बुंनो गोनां बा आगोलो माने गोबाङै माने इउनिभारसिटिफोरबो गैयामोन माबो गैयामोन थ' गामि गफायावदि फरायसालिनि स्कुलफोरबो गैयामोन थह बेवहाय गोबां फरायसालिनि सोलोंथाइया जानो हायामोन। थब सोलोंथाइनि थाखाय बिराद खस्थ' जायोमोन गोदो थब गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जायोमोन मोनसे सिटियाव बा टाउनाव गामियाव जेबो गैया जायोमोन। आरो ओमफाय दानि जुगाव आरो गासैबो गामियाव मोनफ्रोमबो गामियाव एल पि स्कुल गायसंनाय जाबाय थ' गथ'फोरा गासैबो गुदि सोलोंथाइखौ लानो हाखायो ओमफ्राय उनाव बाङाय देरबाबो फाइभ क्लासनिफ्रायबाबो ओ एसे गोजानाव थांनो हानाय जायो नालाय एसे एम इ स्कुल हाइ स्कुलफोरा बाङाय इसे गावसोरनो दुइ किल'मिटार तिन किल'मिटारसो गोजान गामिफोराव थायो थ' बेफोरबायदि सोलोंथाइनि खाबुआ जालांबाय आरो गोदो गोदोबो गोबां आयदायाव फरायसोलों थाइ लानाय दंमोन नाथाय दानि जुगाव सोलोंथाइनि आयदा फोर गोबां आलदा आलदा जालांजोबबाय ससे इन्जिनियारिंखौनो बुंनो सानोबा गोदो ओ मेकानकेल केमि बेफोर ओ बेफोरखिनिल दोंमोनदा गोबां फैबाय इन्जिनियारिंनि आयदिायावनो आरो गोबां डिजाइन कर्सेस डिजाइननि मोनसे एकदम बिटेक डिग्रि होयो डिजाइनावनो बिएस सि डिग्रि होयो डिजाइनावनो बेवहाय डिजाइनाव खालि ओ खालि डिजाइन माने खालि ओरैनो माबा बिदि आर्किटेक्ट बायदि नङा आर्किटेक्टनिखौ बिराद बेलेग जायो डिजाइना थ बेयाव माने गासैबो रोखोमनि डिजाइन फैयो इउ एक्स इउवाइ बेफोरोङो बेफोरखौ एखदम गोदान मुगानि गोदान माबा टेक्न'लजिजों फोरोंनाय जायो गोदो गोदाय पेन पेपार जों फोरोंनाय जायोमोन आरकिटेक जोरफोर बाबो जिखुनु। बेफोरबाबो ओमफाय। दानि जुगाव गो बां सफ्टवेर टुल्सफोर फैबाय।
नोंगौ।
बिदिनो।
औ नोंगौ नोंथां होननाय बायदिया। दा टेक्न'लजि जौ। नानै गोबां जेरैहाय गोदोहाय खालि बर्ड एन चकल' बाहायोमोन। दाना खिन्थु। लोगोसे फरायसालिफ्रावबो स्मार्ट बर्डफोर बाहायनाय। नि खाबुखौ जों नुनो मोन बाय।
औ।
औ आरो गोबाङैनो दानि सोलोंसाफ्राबो गोबां साबसिनैनो रोंनो हाबाय आरोखि सोलोंनो हाबाय।
औ औ दानि जुगाव माने भिजुलाइजेसननिबो। टेकनिक जाबाय नालाय माने गासैबो मोजाङैनो माने नुनानै सोलोङो आरो।
होमबा नोंथांजों आङो दिनै सोलोंथाइनि बारै रायलायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। एसेयावनो जाथ'सिगोन नामा नोंथां दिनै।
दे जागोन दे।
दे गोजोन्थों।
गोजोन्थों।